ज
खोनादोंना नोंथाङा हेलौ औ खोनाबाय नोंथां औ औ नोंथां बे गोजोन बे बेलासिनि गोजोन हाम लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
दङना नोंथा खबर सबर
औ आं दास सान्दि मोजाङै दङ नोंथांनियालाय
बिदिनो मोजाङानो
औ औ थारैनो दिनै नोंजों रायज्लायनो मोननानै जोब बोर गोजोननाय मोनदों
औ आंबो माने आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जा होनानो जाबाय दायो जों ओ नोंथाङाबो फ्रि दङ ना
औ आं दासान्दि ओरैनो दङ
अ दायो औ नोंथाङा मानि बागै रायजायनो सानदोंमोनबा आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाय बा जोंनि बर' हारिनि सायाव रांखान्थि आयदानि सायावहाय एसे सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा बेनि सायावहाय सावरायनो माने सावरायजागोन ना नोंथांजों
औ औ सावरायनो हागोन मानो होमबा जोंनि सुबुं माहारिया गोदोनि ओ गोदोनि जिहेथु रांखान्थि आयदा बेयावहाय जोबोर गोदोसोना दंमोन नाथाय दानि दिनावहाय जों नुनो मोनो रांखान्थि आयदायाव जोबोर जौगानाय दा नोंथाङा ओ बेनि सोमो
बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै थिनलाय माब्रैहाय दानि दिनावहाय रांखान्थि आयदानि सायाव जौगाबोनो हाखो औ बेनि सायावहाय आं एसे आंनि सुंद' फोरमायथिखौ आं होनोसै रांखान्थि होननानै बुङो अब्ला जोङो जाय खौ जों इंलिसाव इकनमिक होन्नानै बुङो बेखौनो जों मोनथियो ओ जोंनि बर' हारियावहायथ' गोबां रांखान्थिनि जेंनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै ना नोंथां
औ थारैनो नोंगौ
बेनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि गोबां नखरफोरावनो रांखान्थिनि बेले बेजे बा रांखान्थिनि आंखाला जावले जावले नुजाफैबाय थायो जायनि जाहोनावहाय जोंनि नखरफोरावहाय माखासे ओ लेखा गोरोंनि सुबुं अनजिमायाबो खम आरोबाव फारसेथिं बेफार फालांगिनि सुबुं अनजिमायाबो खम जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा दङब्लाबो बैफोरनि सायाव आइडिया गैया बेफार फालांगि खालामनानै बोरै रांखान्थि सोरजिनांगौ आरो आबाद मावनानै बोरै रांखान्थि सोर-सोरजिनांगौ बेनि सायावहाय माने रोंगौथि गैया आरो जोंनि बर' हारिया दासिमबो
औ औ
जोङो आबाद मावनानैबो जोङो रां खानथिखौ सोरजिनो हायो बेफार फालांगि खालामनानै जोङो रांखानथिखौ सोरजिनो हायो आरो सोरबा बायदिया जब साख्रि मावनानैहायबो रांखानथिखौहाय सोरजिना लानो हायो आङो बिन बिनि सायाव आं सुंद' फोरमायथि होनो सै दा जोंनि हारि हिसाबै जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो बांसिन रोंगौथि गैयिखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनोलाय बेनिखायनो जोङो बांसिनानो आबादखौ मावोना जोंनि बर' हारिया आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि होननानै बुङोब्लाबो गाज्रि गाज्रिद्राय जानाय नङा आरो
औ थारैनो सैथो नोंथां।
औ दा आङो बेनि सायाव बुंनोसै आबाद मावनानै जोङो गोबां रांखानथि सोरजिनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला आबाद मावोब्लाबो जोंनि सिगांनि थांनाय जेनेरेसनफोरा इसेबां रांखानथिखौ सो सोरजिनो हायामोन बा आबादखौ नांगौबायदि माखासे ओ दानि गोदान मदार्न टेकनिक खौ मोनिलाय माने नांगौ बायदि आबादखौ बो खांनानै नांगौ बायदि रांखानथिखौ सोरजिना लानो हायामोन जायनि जाहोनाव फैयै फैयै दा बो थोरा सोलायबोनायजों लोगोसे मोनसे गोदान आदुनिक मोनसे आदब खायदा फैनायजों लोगोसे दा जोङो एसेल' हायावब्लाबो आबाद मावनानैहाय गोबां रां खानथि सोरजिनायनि राहा लामाया दा जोंनि गेजेरावहाय गोबां दङसै होननानै जोङो बुंनो हायो। जेराव जोङो माखासे आबादखौ मावोब्ला हमना ला थारुन हाइजें बेफोरखौ मावोब्ला से बोसोरसेनि खम नांगौ। सोरबा बायदिया थालिर आबाद मावो थालिर आबादावबो जोङो से बोसोरसेनि सम नांगौ माने नेनो हायोब्ला जोङो इनभेस्टमेन्ट खालामनानै बेवहाय जा नोंनि आखायाव रां दङना बे रांजों इनभेस्टमेन्ट खालामनानै जोङो से बोसोर नेनो हायोब्ला जोङो रांखावरिखौहाय जोङो बोखांनो हायो आरोबाव बेजोंनो लोगोसे शर्ट टार्म्स होननानै जोङो जायखौ बुंनो हायो। दा हमनानै ला माखासे आबाद खौहाय जोङो सुंद' माने एसे समनि गेजे रावनो जों बोखांनो हायो। जेरै सिबिं दङ बे सर दङ आलु दङ ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोराव दा थाइबें गायो बेजों लोगोसे बानलु गायो। बेफोर आबादफोरा थाम दान बा थाम दान खावसेयावहायनो जोङो मोननो हायो आरोना।
ओ औ
बेफोरखौहाय जोङो माखासे दा दानि गोदान आदबजों मावोब्ला जों एसेल' हायावनो गोबां आबाद बोखांनानै जोङो गोबां रांखान्थि खौ सोरजिना लानो हायो। दा बेखौहाय फ्रायानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिफ्टि पारसेन हानद्रेदावहाय ओ दासिमबो गोदान आदबजों थार्टि पारसेटल' मावनो हायो आं बेखौ नुनानै दङ दासिमबो सेभटिब पारसेन्टनो जोंनि बर'फ्रा दानि गोदान आदबजों आबाद मावनायावहाय गैथ'वा एसेबां समजों लोगोसे खारफानो रोंथ'वाखै होननानै आङो बुंनो हायो आरो दा बेनि सायाव नोंथाङा मा मोनदाङो
आंनि मोनदांथियाव ओ नैबे दानि जुगावहाय गोदोनिखौ जों सानहरोबा गोदोनिया जाहैबाय जोंना फरायनायनि फारसे बारा गोसो होनाय गैयामोन आरो गोसो होनाय गैयामोन बुङोब्ला ओ फरायसालि फरायसालिमा बैफोरो खाथियाव गैयिनि थाखाय ओ फरायनाया खम थायोमोन खम जानानै थायोमोन ओ बिनि खेथ्र'आव गोदोनि ओ ओ सुबुंफोरा मैगं थाइगं गायनायाव एसे मुखुब जानानै थायोमोनब्लाबो रांखान्थि आयदायाव बारा जौगानो हायाखैमोन। जाउ औ ओ जाउना जाहैबाय थांलाय फैनायनि सुबिदा गैया हान्था मेलानि सुबिदा गैया मैंगं थायगंखौ दसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव लांनांगौनि ओ जेबो हान्था मेला गैयिनि थाखाय ओ रांखान्थि आयदायाव जौगानो हायाखैमोन ओ दानि जुगावहाय बुंनो थांब्ला थाङोब्ला रांखान्थि आयदायाव जौगानो थाखाय जोङो बायदि रोखोम रोखोमनि ओ जेरैहाय रासायनारि मुलिनिफ्राय लानानै ओ हालेवनायनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिङानो दिनै जौगालांबोबाय नाथाय बेवहाय दिनैनि दिनाव जि जोलै ओ सेंग्रा बा सिख्लाफोर बिथांमोनहा बैफोर आबादफोरखौ मावालासिनो ओ साख्रिनि उन उन खारगासिनो दङ जायनि बिथिङाव मैगं आबादफोर मावनानै रांखान्थि आयदाखौ मोननो हायाखै आरो रां रांखान्थिनि फारसे गोसो होआखै बिनि बिनि थाखायनो ओ मैगं बा आबाद मावनायनि रांखान्थिया रांखान्थि आरजिनाया एसे खम जानानै दं होननानै आं नुहरो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय
माय मा मा ओ मावनानैहाय रांखान्थि आरजिनायखौ नुनो मोनो। दा जोंनि ओनसोलावहाय जोङो फ्रायानो बांसिन थारुन आबाद खौ मावो। हाइजें आबाद मावो आलुनि आबाद खौ मावो बेजों लोगोसे थागुना थासुमलि ओमफ्राय बानलुनि आबादाथ' कम्पालसारि मावोआनो गोबां हायाब्लाबो खम मावो। आरो थाइबें सबाय बिमा ओमफ्राय फान्थाव फोरला जिंखा बेफोरखौ माव दो
औ औ बेफोरखौ गायनानैहाय बेफोर गायनानैहाय बे बेसेबां रांखान्थि आरजिनो हायो होननानै आ नों
नोंथाङा बुंनो सानो नै दानि मुगायाव ऐ दानि मुगाखौहाय नोजोर बोनानै नायोब्ला ओ आङो बेखौनो बुंनो सानो दा जोंनि गोबां लाइमोनफोर दङसै आरो सेबां सिगांनि बायदि रोङिद्राय गैयिबो नंजोबला आरो गोरोंद्राय दंजोबो होननानैबो जोङो बुंजोबनो हाया टटेलि फिफ्टि गेजेरावहाय मोनसे ओ गेजेर खोन्दोआव दङ आरो ना माने सोरबा बायदिया गेजेर ससेसिम फरायनानै थानाय दा रोंथाराब्लाबो एसेसोखौ रोङो बिनि हिसाबै दा माखासेया गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानैहाय नोंथाङा जेरै दहाय बुंदोंमोन थिग बेबादिनो गावनि रोंगौथिया थोजासे गैयाब्लाबो माखासे स साख्रिनि उन उन खारफानानै गाव गावनि समखौहाय दिनै एसे गाबोन एसे बाबेन होलांगासिनो दङ नाथाय न'खराव रांखान्थिनि जेंनाया बारानिफ्राय बारा दिनै सानसे गाबोन एसे नाख्रेबोबाय थानायखौसो जोङो नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव जोङो बुंनो हायो सोरबा बायदिया रोंगौथिखौ लानानै लेखा फरायनानै ब्लाबो माने गाव गावनि फिउसारखौहाय साननानै मेंनाय बानाय लाजिनायखौ गारनानै सोरबा बायदिया बेफार फालांगि खालामदों सोरबा बायदिया आबादखौ माव
औ औ थारैनो नोंथाङा सैथो खोथा
था-थारैनो फोथाराव आबाद मावनानै सोरबा बायदिया फोथारावल' मावबाय फोथारनिफ्राय गुबुन बेफारिनो हरबाय सोरबा बायदिया आबाद माविया बै मावग्रा आबादारिनि निफाय लानानै बायस'नानै बाजारसिम लांनानै बियो फानहैबाय दा बेवहाय मोननै सिस्टेमनि रां खान्थिखौहाय सासे आबादारिया आबाद मावोब्ला बेनि दारैनो न'खरनै बा न'खरथाम बिसोर सुबुङा माने रांखान्थियावहाय हेफाजाब मोन फायो मानो होनना बुङोब्ला सासे आबादारिया गोबां आबाद मावबाय बेवहायथ' बियो हा सिंयै मावजोबनो हाया नालाय गुबुन न'खरनि मानसिया जाय फ्रा हा गैया बा आबाद हा दङब्लाबो आबाद खौ मावनो रोङाखै आबादखौ मावनो मानो मावनो रोङाखै होनना बुङोब्ला बेनावहाय रांखान्थिनि जेंना रांखान्थि गैयिलाय बियो आबादखौ मावनो हायाखै दा बै जाय आबादारि आबाद दोंमोन बिनियाव आबादा गोबां बेनाव खामानि मावनो थाखाय बै गुबुन आबाद मावनो हायै रांखान्थि गैजायै मानसिया बेनावहाय रांखान्थिनि हेफाजाबखौ मोननो हायो। मा होनना बुङोब्ला बेनावहाय खामानि दङ खामानिखौ मोननानै बेनाव खामानि मावनानै बैबो रांखान्थिनि जेंनाखौ एसे सुफुंनो हायो आरो जाय आबा दारि बियो नांगौखिनि रां खौहाय गारग्रोनानै गावनि मोननाय समावहाय थोजासे आबादखौहाय मोननानै बेबो गावनि न'खरखौ सुफुंनो हाबाय बेजों लोगोसे बे आबादारिनि दारैनो गुबुन सासे बेफारियाबो एसे खम समावहाय लांनानै बाजाराव गोबां लाब जानानैहाय माने गावनि रांखान्थिखौहाय बियो बो खांना लानो हायो मानो होनना बुङोब्ला मोनसे गामियाव ओ साथामसो आबादारि थायोब्ला बेनि दारै मोनसे गामिया रांखान्थिनि हे
औ थारैनो नोंथांनिफ्राय दिनै रांखान्थिनि आय
रांखान्थिनि आयदायाव लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय अब्लाथाय नोंनि रायज्लायनायखौ बेयावनो दोनथ'फिनोसै नामा औ जायो दे नोंथां गोजोननाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो